औ औ खोनादों।
औ मा खालामबाय दं नोंथाङा दा?
दं ओरैनो जिरायना। नोंथाङा?
आंबो ओरैनो दङ जिरायनानै
अ
औ दे जों दा जानाय लोंनायनि सायाव रायजलायनोसै आरो ना
औ
उ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल जानाय थ' नारजि अमा अनला दाउ सबाय साम' बेफोरनो आरोना।
औ।
अ बेखौ बोरै सङो बेखौ नोङो रोंगौ नामा संनो?
ओं औ एसे एसे रोंगौ।
औ दा जों बेखौनो बोरै सङैफोरखौनो राय्लायसै आरो ना? दा जों अनला ओंख्रि संनायनि सायाव रायज्लायग्रोसै आरो जों अनलाखौ बोरै संनाय जायो होनबा अनलाखौथ' जोङो बेदरजोंनो जानो गोथाव मोनजायो ना आरो बांसिनानो।
दा बेदरजों जानायाव बेदरखौथ' जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ एवनानै यावनो पियास आलौफोर होनानै थाव होनानै एवना लाग्रोनांगोन आरो ओमफ्राय आरो जों माइरं देयो नालाय अनखौ माइरंखौ सुना लाग्रोबाय सुना लाग्रो जों दैखौ गोरान जाहोनानै बा उवालाव देनानै जोङो दोनबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो अनलाखौ दैखौ गुदुं फुदुं ना दोनग्रोनानै अन गुन्दैखौ दैया गुदुंबा जाबाथाय बेयाव होना हो आरो खारै होयो खारै होनायजों लोगोसे अन गुन्दैखौबो होना होबाय आरो बेयाव ओमफ्राय होनानै एरबाय थानांगौ आरो नोङाबाथ' अनलाया गथा जायोना गथा जायो बियो गोदौबाथाय आरो जों बेदराव बेदरखौबो अनलानि दैयाव लुना नानै होजायो आरो बेदरनियावबो लुनानै होजायो अनला दैखौ बिदि आरो जोंबो आरो बेदरनियाव लुना होबा बि मोजांसिन जायो मानोना बि थाव बोरियाथ' थायो नालाय बेदर एवनायावसो होमबाथाय मोजाङै मिक्स जायो आरो मोजांसिन मोनजायो। बिदिनो गोदौजासे गोबाव दोनबाय आरो मोनजासिम। होमबानो जाबाय आरो।
औ।
उम्म। दा नों सबाय साम' संनायफोरखौ खोनथानो हागोन नामा? देलाय बोरै सङो खोनथालाय।
आं ओ सबायखौथ' जों फुख्रि बा दैसायावसो मोनो।
उम्म।
बे ओ फुख्रि अ सबाय साम' सबाय ना साम'खौ ओइ उम्म। ओमफ्राय साम'खौ जों बिदिनो मोजांनो सुना लानांगो बेयो जों खोल जाजासे बिनि सानि माबाया हाजासे जों बेखौबो संफाखायो नालाय बेनिखायनो जों मोजां सुयो बेखो। सुनानै बिदिनो जोंङो जे सारायाव जेबो होआलासेनो माने एवग्रोनानै बिनि दै ओंखारोदि साम'आ
उम्म।
सिगांनो जोङो रान्थाब होना लायो बिदिनो एरबाय थायो। बिदिनो बिनि दैया खाराजासिम जों मोजां आरो बे मा एसे ओमफ्राय खारै एसे होयो होनानै बिदिनो मोजां एवो एवनानै बियो बेरो
उम उम।
बिदिनो बेरनानै ओमफाय जोङो बिनि उनाव मोजां जाबाथाय जोङो थाब बेखौ हाखांनानै ओ थाव ओ बेलेग मोनसेयाव दोनबाय बेनिफ्राय थाव एसे होबाय बिदिनो सा पियास होबाय सामब्राम बिदि देना लानायखो होबाय होनानै सबा ओ सबाय सोमना ला सबखौ जों सोमनानै दसे दोनबा मोजां आरो। ओमफफ्राय सबाइखौ सुबाय सुनानै जों सबायखौबो बिदिनो एवफाबाय बाहाय एसे थावाव
औ।
इमफाय एवनानै ओ बिदिनो दै होबाय नांगौ जखानि बिदिनो गोदौबाथाय जों साम'खौ होनानै बेखौबो मोजांनो उम। मोजां मोन होननानै दसे गोबाव दोननानै बिदिनो लास्टाव गंगार धोनदि या बिदि संख्रै बिदि होनानै जों बिदि सङो सबायाइखौ।
औ। दा जानाय लोंनाय होनबा आरो फिथाइ सामथायाइफोरखौ होनोबा फिथाइ सामथायाइयाथ' जों दानाय न'फोरावबो थायो आरो नोंसोर फिथाइ सामथायफोर दंना गैया न'फोराव जाग्रा फिथाइफोर औ मा मा फिथाइ जानाय नोंसा
थाइजौ खान्थाल बिदिनो थालिर
औ।
लिसु बिदिनो दं।
औ जोंहानाबो बिदिनो खान्थाल दं थायजौ दं लिसु दं लिथुुकु दं। ग्राम दुं थालिर बेफोरनो आरो।
औ।
ओमफ्राय मैगं थाइगंफोरबो गायो नामा नोंसा
बिदिनो औ माने गाव जानायख आन्था गायनानै लायो।
औ मा मा मैगं दं नोंसानिया?
दााबायदियावथ' मेस्ता फाथो
औ।
ओम लेस्रा बिदि
औ।
भिन्दि जोब जोगोनार खुमब्रा बिदिनो गायो आरो।
औ। दा दैज्लांनि मैगंफोराथ' बेफोरनो नालाय
औ दैज्लाङाव दा बिदियानो
लेस्रा मैथा खुमब्रा जोगोनार बेफोरनो आरो। आरो मेसेंनि होनोबाथ' जों लाफाफोर बेफोरनो आरो लाइ लाइ लाफा मथर दुन्दिया बेफोरनो आरो आलु आलुखौथ' जोंङनो मेसेङाव मेसेङावनो गायो दे बांसिन। नो आलुखौ दाथ' बोरायजोब्बायसो नालाय आलु या बोरै जाजोबाय नोंस्रा आबाद मावो नामा मैगं थाइगंनि?
ओमहो आबाद मावा माने ओरैनो जानायखो आन्थाल' ओरैनो गायना लायो आरो
उम उम।
नोंथां नोंथाङा गायो?
जोंहाबो गाया गोदैनो न'आवनो इसे ओरैनो जानो आन्था गायो आरो जोंहाबो उम। नोंथाङा बेदर जानो गोथाव मोनजायो ना मोनजाया मायो फेभरेट नोंनि जाजा फेब्रेदा मायो ओंख्रिया जा जाग्रा फेब्रेद जाग्रा ओंख्रिया मा होनदों नोंनिया।
बिदिनो जोंनि नाफाम अनला अनला दाउ बिदियानो आरो
ओं नाफामखौ बोरै बानायो नों खोन्थानो रोंगोन नामा?
मा नाफामखौ अ
औ देलाय खोन्थालाय।
नाफाम बानायनो थाखायथ' जोंनो ना गोरान आरो थास' बे मोननैजोंनो जायो। जोङो ना गोरान ओ नाखौ जों ओ दुब्लिफोराव गुरना मोनो आरो दैसायाव गुरना मोनो हा खर बिदियावनो आरो जुदि गैयाब्ला गैयाब्ला जों बिदिनो बायनानै लाबोनो हायो।
उम।
बेखौ मोजांसे जोङो बासिनानै ओ सुनानै फोरानो मोजजांनो फोरानो फोराननानै जों बेखौ उवालाव देना लायो। मोजांसे देबाय देनानै ओ बेनि उनाव जोङो थास' गोसोमबा बांसिन मोजां जायो नाफामाव। बिदिनो थास' गोसोमाथ' थाखायो बिदिनो जों थास' गो सोमखो लानानै जों मोजां सायो बिगुर स्लाय ओमफ्राय सुयो। सुनानै जोङो ओइ देना लानाय एसे ना गोराना मोजां देजाबाथाय देखांबा जों बिदिनो थास'खौबो देफायो।
उम उम।
औ बिनि उनाव जोङो ओ औवानि ओ औवानि हा सुं गोदो गोदायनिफ्रायनो औवानि हासुङावनो सोखायो आरो दा दाथ' आरो दिब फाफोरावबो सोयो। नाफामखौ जों बांसिन औवानि हासुङाव बां सिन मोजां मोनो आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो औवानि हासुंफोर जों मोजजांनो दाननानै सिस्टुम ना मो जां जेबो हाबनो हायै बायदि जेबबो माबा बायदि मोजां सुनानै जों नाफामखौ बेयाव सोयो आरो नाफामाव जेबो जेनो ओ हाबनो हायै बा दैयै जेबो हाबनो हायै बायदि जों मोजजांनो खाथेना लाद खाथेना लायो नाफामाव। बेनि उनाव जोङो
औ।
औ बेनि उनाव बिदिनो ओम उम बोसोरसे बा मां मान मोनथाम बिदियावनो जोङो जानो हायो नाफामखौ।
उम उम।
आरो नाफामखौ जायोब्लाथ' जों ओ नाफामा ओरैनो गोथावखा। जों बेखोनो थाव एसे होबाय खारै फालौ संख्रि बिदि देनानै ओ नाफाम होबानो माने मोजां जाखायो।
औ नंगौ।
नाफामखौ जों जेबो दो जायाबाबो नाफाम आन्थायाबो मोजांखा ना?
उम मोजां मोनो गोथाव मोनजायो।
नोंथाङा नाफाम जान मोजां मोनोमोन?
औ मोनो आंबो गोथाव मोनजायो।
जोंना हाम गुदुंदो
औ। दा जों माइ आबादखौ बोरै मावो बेफोरखौनो सावरायनो र' दाथ' अ माइ द दैजलां दिन नालाय जों माइ आबाद मावनायनि सम न दा उम आबाद आबाद मावनो थाखायथ' जोङो गिबियावनो अखाबो नांग्रोबाय अखा नागिरा बे दैज्लां अखा हायोबासो जोङो हालेवनो हागोन आरो
औ।
ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालेवगोन हालेवनानै बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोग्रोगोन आरो माइ खौ जोङो माइ बायना लाबोनायखौ माइलिखौ जो सोमना दोन ना दैयाव गाजा बजा बेरजासिम सोमना दोनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो हाखौ हालेवनानै बिनि उनाव बबा दैै हा माइखौ जोङो फोहैबाय आरोथारना हैबाय आरो दुब्लियाव ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसेसो उनाव जों खोथियाया जौबाथ' जों फुनो टाइम जोबाथाय जों फुहैबाय आरो फुनानै जों बिदिनो गायबाय गायनानै आरो गायखांनायनि उनावथ' जों जोथोन लानो नांगोना मुर हासार आररि होना मुलि आररि फजाइनि थाखाय होनो नांगौ जायो मगबदि
माइयाथ' जौबाथाय आरो फिथाइ ओंखारबा फुजा होयोना आरो माइ ओंखारनाय समाव जों साथि गाजा जायो माइनि नाम माव लोखिनि नामाव बेबायदिनो आरो माइ हाखांबाय जों हाखांनानै आरो न'आव लाना फैयो दानियाथह ट्रेक्टरजों माराखौथ' माराखौो मोसौजो होलाना दानिया गोदोनि बायदि मेसििनजोंनो होयो आरो बिथटराव मारा नानानै आरो माइखौ दिहुनो आरो जोङो बिदिनो ओमफ्राय माइनि ओमफ्रायसो जों ओंखामखौ जायो नालाय। माइ ओंखाम जानो थाखाय जोङो माइरं बानायनो थाखाय जों लामग्रोनांबाय लामग्रोनानै रानोबासो जों सौनो हायो आरो सौखांनानै लाबोबासो जों माइरंखौ आरो जावनो नांबाय जावनानै जों बिनिफ्राय गुनदैखौ आरो आदारबो अमानोबो। आदार होनो हायो दाउफोरनोबो आदार होनो हायो बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय सालिनोबो नांबाय माइ होमबासो माइरं जाबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम संनो हाबाय आरो। औ, दे नोंथां होमबा दा टाइमाबो जाबायना जोंना।